हेल खोनादों ना हेल खोनादोना? औ औ औ। खुलुमबाय
दे जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि बारै एसे सावरायनायनि
ओ औ औ खोनादों औ मोनाबिलि हेलौ।
औ खोनादों।
औ औ। ओ गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जेनेबा जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा ओ इन्दि जि बेनिफ्राय खुननि जिखौ गानबोगासिनो दं आरो गान-गाननाय जोमनायाथ' हौवाफोरनिया आलादा आरो हिनजावफोरनिया आलादा जायो आरो आरोना
औ
ओ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ र' आं एसे गा-बर'फोरनि हिन्जावफोरनि गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनि।
औ औ औ
हिन्जावफोरा गिबियावनो बिसोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला दखनाखौनो लाबोनो हायो जायखौ ब बर' हिनजावफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो थांना थाबोनाय समाव रायजो जाबोनायाव बे द'खनाखौनो गानबोनानै दिनैसिमबो थांनानै दङ
औ
जाय बरफोरनि मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनायनि गेजेराव गोग्लैयो
औ
बे बेनो बर' आइजोफोरनि गाहाय आरो गिबि होननानै बुंनो हायो गाननाय जोमनायनि बेलायाव बर'फोरा दख'नाखौ ओरैनो थानायावबो गानो बाहेरायाव थांबाबो गानो बहाबा बेरायनोब्लाबो बेबायदिनो बर' आइजोफोरा गासिबो दख'नाखौनो गानो।
उम उम
गाहायै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदिब्ला गोदो बांसिन हिनजावफोरा दख'नाखौनो गाननो मोनो आथिखालाव नाथाय एसे सोलायबोनो हमबाय जुगा एसे सोलायबोबाय जिहेथु गाननाय जोमनायावबो एसे सोलायनाय फैनो हमबाय
औ औ।
गोदोनि जुगाव गाहायै हिनजावफोरा माने दख'नाखौ बांसिन हाबा जानाय हिनजावफोरासो गानो आरो आरो आरथि खालावबो एसे सोलायबोनायजों।
औ औ औ औ सानजायारिनिखौ माने हाबदेरनायखौ नुनो मोनो आरो ना?
औ बिसोरनि गाननाय जोमनायाव माने हाबा जानायनि उनावबो बहाबा गोजानफ्राव बेरायहैयोब्ला दख'नाया जिहेत जु फाननानैसो गाननाय। जायो नालाय एसे खस खस्थ' जायो होननानै दख'ना फोरखौ। हाबा जानाय हिनजावब्लाबो दख'नाफोरखौ बाद होनानै गोजानाव थांनाय। ब्राव सुइजारफोर बिदिनो नाइटि फोर। बेफोरबायदिखौ गाननानै थांनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ-औ आरो मा होनो बर'फोरनि बर'आयजोफोरनि माने जेनेबा गाननाय जोमनाय जेनेबा गाननाय होनोबाथाय मोननै रोखोमन मोननो हायो आरोना बर'फोरा आयजोफोरा बर' आयजोफोरा माने अगरं दख'ना आरो लांगा दख'नाखौ गाननायखौ नुनो मोननाय जायो। ओमफ्राय आरो गुबैयैनो जेनेबा जोङो ओ हाबा बाथाय हिन्जाव गोदाना जेनेबा अग्रं दखनाखौ हाबानि दिनाव अग्रं दखनानो माबा ओ माहोनो दखना थावसि। खौ गाननाय जायो। बेनि उनाव आरो बैरथिफोराबो बे दख'नाखौ बेखौनो गाननाय जानाय गानोमोन आरोना। आथिखालाव नाथाय बे बेफोर बाहाय गाननाय जोमनायखौ माने एसेबां नुनो मोना बिदिनो खायफा खायफा जायगायाव दङ नाथाय गोबां जायगायावनो गोमालांनायखौ नुनो मोनो आरो ना बे गो दखना थावसिनि सोलाय माने ओ गोमो दखनाखौसो गाननाय। नुयोबा ओ बेनिफ्राय ओ गुफुरजि माने फाननानै लानाय नुयो। दख'नानि सायाव आरो बेनि ओमफ्राय आरो गोजा फास्रा लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना
औ
अ नोंथाङा बेनिफ्राय ओ मा गाननाय जोमनायनि सायाव आरो आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयो नामा
ओ नोंथाङा हौवासाफोरनि गाननाय जोमनायखौ एसे खिन्थाना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन औ औ। ओ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा हौवासाफोरनि गाननाय जोमनाया गुबैयैनो जेनेबा गामसायानो। ओ गामसाखौनो माने गोदो गोदायनि फ्रायैनो गानबोगासिनो दं आरो दिनैसिमबो ओ गानबोनायखौनो नुनो मोनो। जेनेबा फुजा फोरबो बायदिफोरावबो माने गामसाखौनो जोङो मा गा हौवासाफोरा गाननायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव ओ बेबो ओ गोबां सोलायनायखौ जेनेबा सोलायनायखौ नुनो मोनो सानजायारिनि गोह गैनानै जेनेबा गामसाखौ गानालासिनो गामसाखौ माने गुबुन जायगाफोराव थांबा बां गान हौवासाफोरा गानखायानोखा। माने फोरबो बायदियावसो गानोबा गामि ओनसोलाव थाबासो गानो जेनेबा ओ गामसाखौथ' गान माने गाननो गोबां खम गाननायखौनो नुनो मोनो आरोना
औ माने गाहाय गाहाय फोरबोफोरावल आथिखालाव गानबोनायखौ नुनो मोनसै आरो।
बेनिफ्राय आरो फोरबोफोराव जेबोब्ला गानो माने गामसाजों लोगोसे ओ बै आरनाइ सलाया बेखौ सला एबा गस्लाखौ गाननाय जायो आरोना बेजों लोगोसे आरनाइखौ लानाय जायो बेबायदिनो ओ बे आरनाइ सलानि सिङावबा ओ जेनेबा सार्टफोर गाननाय जायो ओ गुबुन गुबुन गाबनि गाननायखौ माने नुनो मोननाय जायो आरोना।
औ।
ओ नोंथाङा माने आथिखालाव ओ गाननाय जोमनाया माबादि सोलायदों माने बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
आथिखालनि गाननाय जोमनायनि सोलायनायनि बेलायावथ' हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय। लाबोयोब्ला गोदोनि जुग जुगावथ बांसिन दखनाखौनो गानोमोन नालाय आय जोफोरा बिनिफ्राय आथिखालाव सोलायबोनाय जिहेथु औस। सोनाबारि गोहोमफोरा। बर'फोरनि गाननाय जोंम मोनायावबो हाबफैनो हमबाय।
औ औ।
ओ बर' आइजोफोराबो आथिखालाव दखनाफोरखौ एसे खस्थ' जायो होननानै एसे साइदआव दोननो नागिरो बेनिफ्राय सोनाबारि गाननाय जोमनायफोरखौ बांसिन बाहायनो नागिरो। बेफोराव गोग्लैयो ओ सुरिदार गाननाय। बेजों लोगोसे जे नाइथिफोर आरो हिनजावसा गथ'फोर बा सिख्लासाफोरा
उम।
गान्नाय
औ
सार्ट गाननाय आरो सि स्कार्ट गाननाय लंफेन गान्नाय बेफोरखौ आथिखाल नुनो मोनसै। बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो ओ हौवा हौवाफोरनि बर'फोरनि हौवाफोरनि गाननाय जोमनायनि सोलायनायनि बारैसो सावरायोब्ला ओ बिस रो गाननाय जोमनायाव गोदोथ' गोदो हाग्रायाव थाबोनानै रायजो जाबोनाय समावथ' बिसोरो बांसिन लांथियानो थाबोयोमोन बेनिफ्राय ओमफाय गामसाखौथ गानबोखादों गोदोनिफ्रायनो।
औ औ।
ओमफाय आथिखालाव बो बिस आथिखालाव सोलायनाय मट नाथाय बिसोरो
उम उम
ओ गोजौआव माने गस्ला हिसाबै ओ सार्टफोर गानो टि सार्ट औ आरो बेजों लोगोसे कुर्ताफोरबो गाननायखौ नुसै आजिखा आथिखालाव आथिखालाव ओमफ्रायो बिनिफ्राय गाहायाव गानग्रा हिसाबै लंपेन्ट गानो। हाफपेन्ट गानो गामसाफोर बे एसे खम बाहायबोनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ औ
बांसिन गाहायै मा-माबाफोर फोरबोफोर जानायफोरावल' गामसाफोरखौ गाननाय नुसै। नाथाय हाबा जानाय हौवाफोरा न'आव थायोब्ला गामसाखौनो गाननानै थाबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ अ जोंनिथिं माने बेफोरबायदि गामसा गान गाननायखौ माने जों गोबां खम नुनो मोनो आरो माने हाबा जानायबानोबो माने हाफ पेन्ट गाननानै थानायखौसो नुनो मोनो आरोना। गामसनि सोलाय बेनिफ्राय आरो। बे गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंनो माने जेनेबा बेखौ ओ न'आवनो दानानै गोदो गानोमोन। औ बे दानानै जेनेबा। दानानैथ' गानोना आथिखालाव ना-नाथाय बेफोर दानानै गावनो दानानै गाननाय जोंना गैला आरोना। गोमालांजोब्बाय। ओ माने ओ बेनिफ्रायथ'आरो बे दाना दानानै फाननानै माने न'खरखौ सालायो। आथिखालाव खाय ओ खायफा जायगायाव दङ नाथाय गोबां जायगायावनो माने गोबां खमखौ नुनो मोनो आरो।
उम आथिखालाव बांसिन माने मेसिननि दिहुनथाया सलिबाय नालाय। बेफोरबायदि आखाइजों दानो नानै गाननाय जोमनायफोरखौ बर' फ्रा नागारनो हमबाय जिहेथु खस्थ'आबो बा भ्रा होननानै आरो आखाइनि खस खस्थ'नि बेसेनखौबो मोन फिना होननानै बेफोरबायदि मेचिन। फोरजों बनायनाय। गाननाय जोमनायफोरखौ नाजावनो हमनायखौ नुनो मोनसै।
औ औ औ गोदो। बेथ' माने इन्दि सिखौबो माने दानानै गावनो दाना दानानै गानोमोन बे इन्दि सि गाननायनि गेजेरजों माने एलारजिफोर जाया होननानै फोथायो आरोना बे इन्दि सिया माने ओ गरमावबा ओ थान्दा जायो बेनिफ्राय थान्दायावबा गरम जायो होननानै बुङोन आरोना। औ। बे ओमफ्राय बेफोर गाननाय जोमनायनि गेजेरजों आरो हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो आरोना हेलौ खोनादोंना
औ खोनादों
औ ओ नाथाय आथिखालाव बे एसे एनै सोलायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो हेल जोंनाथ जोंनाथ समाबो जाबायना
औ दिनैनि सावरायनायखौ होनबा एसेयावनो दोनथनोसै नामा?
औ औ दे गोजोनथों।
ओं दे